औ हेलौ' खोनादों
हेलौ'
हेलौ' औ औ खोनादों
हेलौ' खोना खोनादों
औ खोनादों खोनादों
औ औ होमबा नोंथाङा दायो
अ आं फ्रियानो दं
ओ होमबा दायो नोंथाङा फ्रिबा दायो मोनसे टपिक सायाव सावरायनोसै
औ जागोन दे
टपिकआनो जाबाय माने सि दानाय आरोना बर'फोरनि सि दानाय आदब औ होमबा माने बुंग्रोनोसै एसे बुंग्रोनानै ओ उनाव नोंनो ओ बुंनो होनसै आरो ना
औ औ
हेलौ'
औ औ खोनादों
अ होमबा सि दानाय होनना बुङोबाथ' जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरनि बे सि दानाया द'बा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बर'फोरनि मोनसे आदब खायदा आरो बेयो माने जोङो जोंनि गाननाय जोमनायखौ बे सि दानानैसो बानायनानै लानाय जायोमोन आरो सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय दा बेनो आरो ना। ओमफ्राय माने बर'फोरनि सि दानाया माने जोबोद ओ माने बर'फोरा सि दानायाव गाननाय जोमनायाव माने जोबोद धोनि आरो। त' बेयाव जोंहा फैयो ओ औ। सि दानाया माने ओमफ्राय सिखौ मारै दायो होनबा जोंहा आइजोफोरासो नायोमोन सिगाङाव। जायाव माने खुन्था साल खुन्था गायनानै साल खुन्था होनो थंखौ। साल खुन्था गायनानै जोङो बेयाव ओ रासो, माखु बिदि होनानै जोङो सिखौ दानाय जायोमोन आरोना माने हिसानसालि होनना बुङो। बेयाव जोङो आइजोफोरा दानाय जायोमोन आरो ओमफ्राय बेखौ दायै दायैनो आइजोफोरा खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ माने बेखौ दायोै दायो आइजोफोरा माने सान हर बेफोरबायदि दानाय नुयोमोन आरो सिगाङाव। ओमफ्राय बिनिफ्रायनो जोंहा फैयोमोन दख'ना आगर गोनां दख'ना ओमफ्राय गामसा ओमफ्राय आर'नाइ बेफोरबायदिखौ दायोमोन आरो आइजोफोरा। जेरै आगरफोर दख'नायाव एरनाय आगरफोर ओमफ्राय दख'नाफोरा जेरै आरन ओ लांगा अग्रन ओमफ्राय थावसि बेफोरबायदि आरो नों गुबुन गुबुन रोखोमनि दख'ना ओमफ्राय बेयाव एरनाय आगरफोर जेरै बग्रि बिबार हाजो आगर फारिौ मेगन बेफोरबायदि आर ना गोबां रो खोमनि ओ आगरफोरखौ बर' आइजोफोरा एरनानै दानायखौ नुनो मोनोमोन आर ना। माने बे दख'नाखौ ओमफ्राय बेनि उनाव गामसाफोर खौबो हौवाफोरनि थाखाय दाना होनाय जायो। ओमफ्राय आर'नाइयाबो आगर एरनायनि माने बर'फोरनि मोनसे सिनायजानाय फालि हिसाबै जों बे आर'नाइया मुंदांखा आरोना। बेखाय औ ओमफ्राय जोङो बेनि उनाव ओ माने बिदिनो आरो ना सि दानाय आदबा। नाथाय दानि जुगाव बिदि दानायखौ खमायलांनाय नुयोसै। मानो होनबा दानि जुगाव बिदि सि दानाय आदबखौनो नुला आरो ना। गासिबो माने मेचिनजों दाजोबो ओमफाय मेसि नजों दानायावथ' गोबाव सम लाया। माने बिदि हिसान सोंलाय नांनाय मा खालामनांनाय बिदिथ' लाया बेनिखायनो मेसिनजों थाब थाब जानायखायनो गासिबो मेसिनावसो थांजोब्बाय दा बेयावनो माने जोंहा बिदि दानाय दानाय माने सि दानायफोर आदबफोरा गोमालांनो हमदों आरो ना माने बेखायनो औ। ओमफ्राय आरो दानि जुगनि मानसिफोरा सिखौनो दाला। माने दाया लासेैनो बाजारफोराव थांनानै फैसा लानो डाइरेक्ट दख'नाफोरखौ बायनायखौ बेखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो दखान बाजारफोराव बायो दडायरेक्ट दडायरेक्ट आरो ना। नाथाय बिदि सिया दानायनिसै एसेबाबो बेलेग जायो। माने दानाया गाव दानाया माने न'फोराव दानाया एसेबाबो मोजांसिन जायो आरोना बेखौ आं ओ बेखौ सानो आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा खुन्दुंफोर फैयो जेरै इन्दि खुन्दुं मास्ट्रेसनि खुन्दुं बिदि आर ना गोबां रोखोमनि खुन्दुंफोरखौ सि दायोमोन आरो सिगाङाव दाथ' बेफोरबायदि आदबबो गैला आरो दानि जुगनि सिख्लाफोराथ' माने गोदान गोदान उन्दै गथ'फोराथ' मिथिस्राला जे सि दानाया मारै दायोमोन साल खुन्था दंखौ साल खुन्थाया मा बेफोरखौनो मिथिला आरोना माने सिगांनि बायदि दा बेफोरनोसै आरोना ओमफ्राय दा नोंथाङालाय मा माबाफोर बुंनो सानो नामा सि दानायनि सायाव जेनेबा मारै माबानांगौ बेखौ मारै जोङो लाखिनो हागोन बिदि आदबखौ
सि जि दानाय होनोब्लाथ' जोङो बर' हारियाव सिगांनिफ्रायनो नुबोगासिनो जोङो दा आथिखालाव एसे खम जानाय नुयोब्लाबो जोङो जेब्ला जारिमिनाव थाङो हिस्ट्रियाव थाङो जोङो नुनो मोन ओ खोनानो मोनोबा बिजाबफोराव जों फरायनानै नायनां मोनो गोबां समनि फ्रायनो जोंनि आजौ आजौमोननि टाइमनिफ्रायनो ओम जि दानाया सोलाय सोलिबोगासिनो जि दानाय खौ जोङो गिबिसिन खोनानो मोनदों होनोब्ला जोङो महात्मा गान्धीयानो जोंनि भारतबर्सआव बांसिन जि दानायखौ ओ मा खामनो इमप्रुभ खामदोंमोन दा बेयो जोङो जारिमिनफोराव फरायना नुनो मोनो बेफोर महात्मा गान्धीखौ जोङो मोनसे पिक जेरावबो नुनो मोनगोन जाय बियो बिथाङा गावनो खुन्दुं दानानै गावनो ओ गामसाफोर दानायफोरखौ जों नुनो मोनदों बिजाबफोराव दा बेनिफ्रायनो जोङो जोंनि बर' हारियाव जेब्ला जों नायो जोंनि गोबां समनिफ्रायनो जोंनि बर' सिख्लाफोरा बा बर' आइजोफोरा जोंहा जि दानाय जि दाबोदों गोदोनिफ्रायनो दानिया आथिखालाव नोंथाङा जेरैहाय बुंलांबाय मेसिनफोर बनायनायनि थाखाय एसे गोमालांबाय जि दानायनि हास्थायनाया
औ नंगौ
दा ओ आथिखालनि आरो सिगांनि ओ जुगनि दानायाव जों गोबां फारागथि नुनो मोनो आङो बुंग्रोनो आगोलनियाव आगोलनियाव बा सिगांनियाव जोङो जि दानायखौ जों नुनो मोनोमोन गोबां न'आवनो साल खुन्था गायनानै नोंथाङा जेरैहाय बुंलांदों साल खुन्था गायो सिगोन गावनो लाथा एम्फौ फिसिनानै बा बिनिफ्राय ओम लाथा एम्फौनि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बानायनानै गाब होनानै लोगोसे खुन दंफांनिफ्रायबो खुन्दुं बनायनानै बिसोरो गावनो खुन्दुंखौ बनायनानै बिसोर गाव न'आवनो गामसाफोरखौ दख'ना हाउसिंफोरखौ सादोरफोरखौ दायोमोन दा सिगांनि जिफोरा रोजा रोजामोन आरो रोजा रोजा जोमनोबो मोजां आरो कुवालिटियाबो मोजांमोन दा आथिखालनि जुगनि मोनफ्रोमबो जियाव जोङो कटननि बारा नुयो मानोना खुन्दुंखौ मानसिफोरा बारा होबाङा खुन्दुंखौ जिसांनो नोंथाङा ओ गोजो होगोन जेसांनो नोंथांना लस जागोन होननाय बायसासो आरो आथिखालाव दा मानसिफोरनि जों आथिखाल दानाय लुनायफोराव जों नुनो मोनो गोबां ओ जिफोरानो गोबा गोबा जालांबाय दा जेसांनो रोजा जागोन बेनि बेसेनाबो बांगोन दामाबो बारा जागोन। दा जोंना ओ दानि आथिखालनि मोनफ्रोमबो बा गामियाव ओ सिख्लाफोरखौ बा आइजोफोरखौ जोङो जि दानायखौ नुनो मोनो। ओ मिसिनाव जायफोरा मिसिनाव दाहैयो बिसोरो जेरैहाय उयेबिं टेक्सटाइल मिसिंफोराव सोरो दाहैसिगोन उम बेयावनो बिसोरो गावनो माब्लाबा गावनो दानानै जोमो बा फालांगिनि थाखै दा बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि गामियाव आ उम साफ्रोमबो सिख्लाफोरा सोलोंथाइ लानानै गु गुबुन गुबुन खामानियाव नांथाब्बाय रावबो जि दानो मोजां मोनला। जाय फोरा मोजां मोनो एसे एनै बिसोरो मा खालामो न'आव दायालासिनो बिसोरो मिसिनाव दाहैनानै बा सोलोंनानै बिसोरो दानानै फालांगियारि ओ सिस्टेमखौ बिसोरो बांसिन गोगोम लाखियो आरो। जेरैहाय नोंथाङा बुंलांदोंमोन ओ दानियाथ' उम दानि जुगावथ' सिख्लाफोरा गोसोखोनो होला बेफोरखो। बेफोरनो आरो ओ बिनि गुबै जाहोनखो जों बुंनो थाङोब्ला जों होनजायो। मबाइल जायखौ जों बर'आव जामबुं होनो नांथाबना थायो सिख्लाफोराय बेफोरावनो दा जि दानायफोराव बारा गोसो होबांला आरो। दा आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंलु सोंनो सानदों। ओ बर' हारियाव सिगाङाव खुन्दुं बनायनायखौ बोरैहाय मावोमोन मानसिफोरा?
अ मोजां सोंथि नोंथां। ओ खुन्दुं बानायनाय होनबाथ' जोंहा ओ गिबियावनो बर'फोरनि मुन्दांखा आदबानो जाहैबाय इन्दि खुन्दुं। बेखौ मारै बानायो होनबा जोंहा माबानि मा होनगोन एम्फौ लाथाजों बानायनाय जायोमोन आरोना। जेराव जोङो बिखौ औ ओ फिनानै जोङो ओ बिलाइ होयोमोन। ओ मा नाम मोनथाय बे बिलाइआ? नोंथा बुंनो हागौमोन नामा बे बिलाइखौ? इन्दि मोनदां। इन्दि बिलाइ औ औ बे इन्दि बिलाइआवनो जोङो एम्फौखौ जाहैयो आरोना बेसो बिना बिसोरनि आदार ओमफ्राय बिखौ जोङो माने हाग्रा बंग्रायावनो थासोयो बियो। खिन्थु दानिया बारा नुबाङा आरो जोंनिथिं बारा नुवाखै आरो आं। ओमफ्राय एखौ फिनो थाखाय बे इन्दि दंफांखौ नांगौ। बे इन्दि दंफांनि थ्रुयैनो जोङो बे एम्फौनो ओ आदारखौ होनाय जायो आरोना जेराव जोङो बेखौ जाहोयै जाहोयै ओ गोरलैनिफ्राय जाहोनानै बियो जेब्ला ओ फिथोब खायो फिथोब खायोना बे एम्फौआ ओमबा जोङो बे फिथोब खानाय एम्फौखौनो फिथोबखौनो जोङो माबानाय जाया आरोना खुन्दुं हिसाबै बेखौनो बानायनाय जायोमोन आरोना बेजेखौ फिथोबखौ। बे जोबोद मोजां जायोमोन आरना इन्दि माबानिया ओ सि सि बानायनो जोबोद मोजां जायोमोन आरो बे खुन्दुआ। थ' बे फिथोबनिफ्रायनो जोङो ओ खुन्दुं दिहुन्नाय जायोमोन। ओमफ्राय माने एम्फौखौबो जोङो जायो जानाय जायोमोन आरोना बे लाथा एम्फौखौ। ओ जानो थाखायबो गोथाव जायो बियो। ओमफ्राय बिनि आरो खुन्दुंबो दिहुननाय जायोमोन आरो बिदि खालामनाय जायोमोन। दा नोंथाङा एसे मोजाङै बुंनो हागोन नामा?
अ ओ नोंथाङा जेरैहाय बुंलांबाय थारैनो नोंथारगौ। जोङो खुन्दुं। फोरखौ जों सिगाङाव बनायनाय नुदोंमोन जेरैहाय आंथ' नुबोदों। गामि ओनसोलफोराव मा खालामो मानसिफोरा ओम खुन्दुंफोरखौ बनायनो थाखाय लाथा एम्फौखौ फिसिनाय फिसिगोन बिसोरो जागोनबो लाथा एम्फौखौ बिनि उनाव बिसोरो फिथोबखौ गारालासिनो बिसोरो जमा खालामना दोननानै। बिसोरो दैयाव सोम हाबना दोननानैस एसेबा गोबाव दैयाव सोमहाबना दोननानै। आरो सोमहाबनानै बिखौ बख'फिननानै दोआव दै गुदुङाव फुदुङो ग्लब ग्लब गोदौ होसिगोन बेखौ ओरैबायसा गुरै खालामसिगोन थुला होन जोंथ' लाथथाय एम्फौखौ ओरैनो जिरनो हाया बिराद बिनि फि फि जोबाथ' बिराद गोरा जायो नालाय दा जोङो दैयाव जेब्ला गोदौ होगोन बेखौ बे गुरै जागोन आरो गुरै थुलााय होननाय जागोन। बेखौ जोङो। बै मा होनो खुन्दुं थनग्रा ब आग फिसुआ बर'निया दा बेफोर बेफोरखौ नोंथाङा औ जथर जथर खौ बाहायनानै बेखौ फिसा फिसा ओ मा होनो खुन्दुंनि महराव लाबोयो आरो बे लाथा एम्फौखौनो जिरनानै‌ बेथ' लाथा एम्फौनि फिथोबा जोबोद गुरै जायो नालाय दैयाव सोमबोला।
औ
दा बेखौनो बिसोरो खुन्दुं ब नायोमोन आरो लोगोसे खुन दंफांनि खुन दंफांनि खुन्दुंफोरखौ जों जोबोद नुनो मोनोमोन दा आं बुंनो सानो बे बे फोरनो जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो मोनसे मोनसे सिनायथि आरो। दा जायनि गेजेरजों जोङो जोबोद मोजां मुं लाखिनो हादों बर' गामिफोराव बाग बर' हारिनि आरो आर'नाइ फोरखौ जों बेफोर खुन्दुंफोरनिफ्रायनो बरायनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आरो। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला आर'नाइया जोंनि बर' हारिनि गोबारैनो मोजां मुं लाखिदों जेरावहाय जोङो। जोंनि आसामावल' नङा दिल्लीफोरावबो मुम्बाइफोरावबो जोंनि सिनायथिखौ लाखिनायखौ जों नुनो मोनदों। जायफोराव बर' सिख्लाफोरा मोसायै मोसायै